खोनादोंना नोंथाङा ओं। आं नोंथांनो बे गाहाम बेलासिनि समनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो।
ओम आङो मोनसे आयदानि सा सायावहाय सावरायनो होननानै नोंथांनो कल हरनाय जादोंमोन आरो नों थाङा दसे सम होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां।
अ आयदायानो आं सायख'नानै लादों जे बर'फोरनि दोरोङारि न' बि था सायख'नाय आरो बर'फ्रा माबायदियै न' लुनानै थायोमोन गोदोनि समावहाय आं बे आयदाखौ सायख'ना लादोंमोन आरो नोंथां।
ओ नंगौ नोंथां।
मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोहाय बर'फ्रा मानो ओ गोदोल' नङा जोङो दासिमबो गाव न' लुनानै जोङो थानायखौ जोङो नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो मानसिया जे लाजिनो रोंनायनिफ्रायनो जोङो न' लुनानै थानाय आरो ओ जि जोम गाननाय बेफोरखौहाय जोङो सो-सोलोंदोंमोन। जोङो गोदोनि मुगायावथ' जोङो मि-मिथिगौमोन दि ओ अन्थाइ अन्थाइावसो अन्थाइ दन्दरफ्राव थानानैसो मानसिफ्रा मानो जिउ खुंबोदोंमोन ना नोंथां।
नंगौ नोंथांगौ औ
बैफोरखौहाय गारनानै जेब्लानाखि ओ मानसिया सिभिलाइजेसन एबा सोलायनाय मुगायाव फैयो अब्ला मा बिथांमोनहा न' लुनो एबा जि गाननो बेफोर खौहाय सोलोंदोंमोन दिनैहाय जोंनि बर' समाजावबो जोंहा मोनसे न' लुनायावहाय बिथ था सायख'नाय मोनसे-मोनसे मा होनो गोनांथार नेमखान्थि एबा आयदा दङ। दिनै आं बेनि सायावनो नोंथांनो आं फंनैसो फोरमायनोसै।
औ नंगौ नोंथां
जेब्लानाखि बर' समाजावहाय न' बि बिथा सायख'यो अब्ला ओरैबायदि न' बिथाखौ सायख'योमोन जे ओ जेरैहाय लामाया ओरैबायाददि जानांगौमोन साहा फारसे दावखोलांनाय जानांगौमोन। ओ न'आ औ साहा फारसेनिफ्राय ओरै खोला फारसे ओंखार नाय बेफोरबायदि न' जानांगौमोन दिनै बे फोरबायदि जायगाखौ नायनानै बिथांमोना मा खालामोमोन मोन-मोनसे
जे जायगाखौ न' लुनो बिथा गायसनगोन बे बिथा खालामगोन जायगायावहाय थांनानै बिथांमोनहा खदालजों बा खनसाफोरजों बे हाग्राफोरखौ सनस्रांनानै एसे दलर सेजायगा सनस्रांनानै बेहाय माखासे गय जरा फाथै जरा आरो बाक्सा माइरं होनानै मा खालामनानै दोनबोयोमोन दन एबा लाइफोरजों खोबनानै बाक्सा माइरंखौहाय खोबनानै दोनबोनाय जायोमोन।
नोंगौ औ नोंगौ नोंथां
जेब्लानाखि बे बाक्सा माइरं‌ आ खोबनानै दोनबो जायो दन सिङावहाय अब्लाना बेखौ सानसे एबा साननैनि उनावहाय बे बिथाखौहाय सायख'नाय जे माइरं बाक्साखौ खोबनानै दोनबोनाय बेखौहाय नायनो थाङोमोन। अब्लानाखि जाय नायनो थाङो न'खरनि बिगोमा एबा न'खरनि सोद्रोमाफ्रा अब्ला बै बाक्सा माइरंआ जेब्ला गोसारनानै थायो बे गोसारा थायोब्ला मा फोथायोमोन बर'फ्रा बे न' लुनो थाखाय बे साबजाथाव जायगा नङा एबा न' बिथा खालामनो थाखाय साबजाथाव जायगा नङा होननानै फोथायोमोन। जेब्लानाखि बाक्सा माइरङा जमायैनो थागोन जेरावबो दोरोदाजासे ओ एखे जायगायावनो थागोन अब्लाना मा बे न' न' लुनो थाखाय बिथा बरफोरनि दंमोन आरो बिदिनो जोंथ' बुङोब्ला जोङो सि-सिगां गोदोहाय जोङो मा खालामोमोन औवा बेफोरखौनो जोङो बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन। जों गोदोनि समावहाय औवाजों जोंनो न' लुनाय आरो जेरै जोङो उखुम जोङो बेखौहाय मा खालामोमोन बहाबा बहा थुरि- थुरि नङाब्ला खासि बेफोरखौ नङाबा ओ थांगा बिलाइ बेफोरखौ हाना लायनानै बिसोरो ओ मा होनो ओ बै जेरै आथिखाल मुगायाव जों थिं होयो बेफोरबायदि मानो बै गोदोनि मुगायावहाय जिगाबखौहाय ओलाबनानै लानाय जायोमोन आरो। बैफोरो ओलाबनाय ओलाबनाय समावहाय गोबां रोखोमनि औवा नांगौ जेरैहाय खुन्थिया खालामनो औवा नांगौ। जेरै मान्दालि रुवालि खामि सैनो थाखाय बे बांसिन औवाखौनो बाहायनाय जायोमोन आरो। जेब्लानाखि गोदो-गोदोनि समावहाय न' लुनाय समावहाय जोंहा बांसिनानो दिरुं बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनामोन। नाथाय जोङो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जे औवा बेनिफ्रायनो जोङो माखासे थेवल जायखौ जोङो औवानि थेवल होननानै बुङो। बेखौहाय बाहायनाय जायोमोन आरो। बे औवानि न'खौहाय खा-खानाय आरो दिरुं महरै बाहायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन।
नंगौ।
दिनै थिग दिनै थिग बेबायदिनो जोङो बुंनो हायोदि गोदोहाय माखासे ओ जोंनि आबै आबौमोनहा बेफोरबायदिनो माने बर' समाजावहाय जोंनि न' बिथा सोलियोमोन आरो। नाथाय आथिखाल मुगायावथ' जोङो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनला जाला। जोङो जेराव - मेरावनो जोङो न'फोरखौ गायसनलाबायनाय माबा थारलाबायनाय जोङो जेखि हा उफ्रा हा न' लुजागोन बेफोरावनो जोङो बिथा सायख'नायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोननाय जायोमोन जेरैहाय जोङो बुंनो हायोब्ला गोदोनि दिनावहाय न'नि साखाथि- फाखाथि जोङो सोनाब फारसे मा थानांगौ मोननो औवानि बागान थानांगौमोन आरो साहा फारसे जेरैहाय बारि बागान जेरै हमना ला नोङो खान्थाल, थाइजौनि बागान आरो सानजा फारसे मा थानांगौ मोनो ओ फुख्रि बा बाख्रि बेफोरबायदिया थानांगौमोन। थिग बेबायदिनो गोदोनि ओ बर' समाजाव औ बर' समाजाव नैबे दानि आथिखाल मुगायावहाय ओ बर'फ्रा माबायदि न' लुयो औ। नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। ओ जोंहा नोंथाङाथ' मख'जोबखाबायनो गोदोनि दिनावहा जों माबोरै ओ जोङो न'फोरखौ लुनाय जायोमोन। जेरै नोंथाङा दायो मख'दों दि ओ जोंहा सोनाब फारसे हौवानि बारि थानांगौमोन होनना बुंदों नङा ओमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ औ माने औवानि बारि थानायनिबो जाहोन दं नोंथां दानि थाखाय औवानि बारि जोङो सोनाब फारसे दोनोमोन मानोना जोंहा जेब्ला बे जोंहा बारदै सिख्ला फैयो बैसागो समावहा बैसागोनि बा बैसागु समाव बे समावहाय जोंहा जोबोद बार' अखा फैयो नालाय बे बार, अखाजो फैनायावहा मालाबा जोंहा जोंनि न'फोरखौ बुखारलाङो आरोना बा सिफाय लाङो आरो बार, अखाजों। बा जोंनि उखुमफोरा बेराफोरा जोंहा गोलैनो हमो। बेनि थाखायनो जों बे बारा सोनाबनिफ्राय फैयो आरोना बांसिन बे बारा। नोंथां बेनिखायनो जों औवा बारिखौ गायोमोन आरोना नोंथां। बे मोनसे जोंहा गोनोखोआरि बा बिगियानारिबो खोथाबो दं आरोना मानि थाखाय जोङो ओ औवानि बारिखौ जोङो सोनाबजों होयो मानोना बे सोनाबजों ओ गायोबा माने औवा औवाया जोबोद माने हमथायो आरोना बारखौ एसे बार नांनायखौ बेफोरनि थाखायनो औ आरो आं नुनो मोनदों दे जोंहा दोरोङारि जाय न'फोर लुनाय दं जेरै जोंनिनो नोमा न' बा ओंखाम संग्रा न' होनना बुंङो जों माइनाव थानाय न' बे माइनाव थाग्रा न' बा ओंखाम सालिया जोंहा ओ जोंनि ओ जों ओरैनोथ जोंहा बाथौसालिया जोंहा माबायाव थायो सानजाहा थायो नालाय बेनि जोंहा औ सानजा सा खनायाव थायो ओमफ्राय बेनिनो आगसिजों साहा गालै जोंहा नोमा नवा जायो आरो बा ओंखा म संग्रा जायो आरोना नोंगौ आरो जोंहा औ जों थानाय गावनि न' उन्दुग्रा नफोरखौ जों सोनाबहा लुयो आरोना नोंथां आं बेफोरबायदि खौ नुदों आरो औ आरो बिदि ओरैनो खोलाहा खोलाहा गालै बिदिनो मोसौ हालि बेफोर बादिखौ लुनाय जायो आरोना नोंथां औ औ आरो बेनो बाख्रि लुनाय नुयो औ औ बे बाथौसालिनि खाथियावनो जोंहा बाख्रिया थायो आरो सानजा फारसे आरो बेनो ओ नाथाय जोंनि आथिखालाव दिनै जोंङो बेफोरबायदि न' लुनाय खौ बारा नुनो मोनला मानोना बिगियानारि बा गोनोखोआरि मुं बे दावगानाय लोगो लोगोनो जोंहा जोंनि ओ बायदिसिना न' लुनायनि ओ स्ट्राकसार बा डिजाइनफोरा बा जोंनि आदब खायदाफ्रा सोलायनो हमबाय जेरै गोदो गोदाय माने जेब्ला जों हानि नन' लुनायनिफ्राय उनावहाय जेसे थोरिनि न' लुनायनिफ्राय जों एसे दावगाबोनाय समावहा जोंङो नुदों मोनखि जोंङो थिंनि न' लुयोमोन नंङा ओमबा नोंथां थिंनि आरो बेराफोरखौ जों हानिनो होयोमोन बा जोंहा बे दंफां फोरनि बेरा होनाय जों नुयोमोन बेबायदिनो नाथाय आथिखालाव बे फोरबायादि नखौबो नुनो नुनो मोनला आथिखालाव जोंङो बे पाक्कानि न' इथा सिमेन्टनि बा बालिनि बेफोरबायदि नखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव थिं होबाबो पाक्कानि न' थिं होबावो आरो मोनसे फैदों मा जोंङो गोजौनि ओ जायखौ जोंङो थिंनि जायगायाव जोंङो पाक्कानि धालायनाय बा जायखौ साद दालाय होनना बुंङो औ बिदिखौबो नुनो मोनदों आरोना नोंथां आरो बेबायदिनो ओं गोबां दं नखरफ्रा आरो खायफा माखासे सुबुंफोरा एसे रांखावरि बिथिं सिङाव दावगानाय सुबुं फोरा जोंहा थाखो थाखो बा थाला थाला न' लुनायबो नुनो मोनदों आरोना नोंथां आथिखालाव बेफोरबायदि आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा बेराफोरखौ जोंङो बेराफोरखौ जों मोजांहाय गाब बायदिस जों लागायनाय नुदों जेरै गुफुर गाब आरो बेबायदिनो आ गोजा बा गोथां गोमो गाब बा निला गाब बेफोरबायदि होनायखौ जों नुनो मोनो आरो गा जों न जोंनि ननि ओ बेराफोरावहा आरो ना नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा औ जोंहा हायावबो जायनि जायखौ हाखौ जोंहाथ गोदोनि हानि न होनबाथ जोंहा बेवहाय पाक्का धालायामोन नाथाय जोंङो हाखौबो आं थालाखौ आरो ना जायथबा थाला थायो जोंहा हानि बेखौ जोंङो माबाजोंबो पाखक्काउजों दालायनाय नंङाबा आथिखालाव फैदों जे टाइल्स होनायफैदों बे टाल्सखौबो धालायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा खिग्रा नफोरबो बानायनाय जायो जोंहा आथिखालाव गावबा गाव व गोबां रोखोमनि मा मोजां मोजां खिग्रा न' बा दुगैग्रा न' बेबायदियावबो नुनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां औ बिदिबा जोंहा समा जाबाय नामा नोंथां
नंगौ नोंथां ओ जोंना समा दानो जानानै फैबाय ओ नोंथांजों सावरायनो मोननानै बुहुद गोजोननाय मोनबाय मा माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै अब्ला नोंथां दोनथ नोसै नामा? उननि समफ्राव लोगो मोनलायफिनजगोन दे
नोंगौ नोंथां आ नोंथांसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय बिदिबा गोजोनथों